अ आबना
खोनादों दे
अ जों दा मोनसे मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो होननानै आं फन खालामनाय जादोंमोन सावरायजागोन ना आब'?
अ सावरायजागोन दे
बरफोरनि गोदोनि दामनाय दामनाय देनाय बे आगजुफोरनि सोमोन्दै जोङो सावरायनोसै ना
औ औ जागोन दे
फोराथ' माने ओ गो ओ गोदो गोबां माने दामजुफोर दामनानै अ मोसायोमोन रंजायोमोन न आन आथिखा आथि आथिखालावबो बिदिनो दामो दामनाया
ओं दामो
ओ दानाथ' सिख्लाफोराबो दामनाय नुबाय आइजो फोरखौबो दामनाय नुबाय आरो उन्दै गथमानि दामनाय दामनाय नु दा बेफोरनिनो गेजेराव जोङो बेफोरनिनो गेजेराव ओ गोबां माने बाहागो मोननो हायो जेरैहाय बारजों दामग्रा जिराद बारजों दामग्रा जिराद होनबा थ जोङो सिफुं उम औ ओमफाय हारमनियाम बिदिमोना बे मोननैयानो आरो माबा मोनस दंबावो नामा मिनथिला बेखौ माबाफोर दंबावो नामा मिथिला बे मोननै बेखौ मिथियो बार जों रिंनाया सिफुं आरो हारमनियाम आरो बिगुरजों दामग्रा जिराद होनब्लाथ जोङो ओ माबा मा होनो औ खाम थब्ला बेखौ मिथियोआरो औ ओं गाव गावनो गाव रिंखांग्रा होननानै बुङोब्ला आरो जोङो ओ खावां, जथा औ जाबख्रिं बेफोरबायदिखौ बाहायनायखौ नुबोदों गोद गोदो बैसागोफ्राव मोसानायखौ बा बहाबा फुज फुजा बा मा-माहोनो फांसन बेफोरबायदियाव मोसाबोनायखौ नुदों आरो दा औ सेरजाया आरो जोङो सेरजाखौ माने ओ मोनसे बाथ्रानिफ्राय जोङो हमना मोनो गोदो सलाबोद दोङोमोन ना ओ सान-सानदोब बावदिया होननाय बेयो माने हाज जोआव थांनानै ओ खैना सान्थि बे माबा दै मोदाइखौ दै मोदायखौ बियो माने सुवा सुथि खालामनायाव दैया थांनायाव आ माने बिखौ गोजोन होनो थाखाय बे सान्दोबावदियाया
औ
हाजो सायाव माने बि दैमानि दैखौ फैहोनो थाख सेर जा हुनानै मेलौ हाब सेर जा हुनानै माने दैखौ रंजाहोनानै फैहोफिनदोंमोन बेबायदि गोहोआ सेरजानाव दङ आरो ना औ बे सेरजाखौ आरो ओ माजों बानायो आबआ मिन्थिगौ नामा।
सेरजाखौ थ गोदोनि समाव जों बांसिन सिजौ दंफांनिफ्राय बानायो होननानै खोनादोंमोन आरो। दाथ गुबुन-गुबुन आथिखालाव गुबु गुबुन-गुबुन दंफांफोरनिबो बानायनाय जायो।
औ औ औ बानायो ओं
बानायो गाव-गावनि गोसो बाय दि महर होनानै फोसाबनानै बानायो आरो सोरबा दाउ मैरानि सोरबा बाथनि बेबायदि महर होयै-होयै बानायो आरो आथिखालाव।
औ औ आरो सेरजायावबो दिरुङा मोनब्रै-मोनब्रै थायोना
औ
औ आरो बेखौ औ बे खौ बोग्रायाथ गराय नामा होनो बे
औ गराय लानजाय नामा।
ओ गराय बेफोरबायदिनो आरो ओ बेखौ-बेखौ हुनो थाखाय बाहायो ना आरो खिलाबो थायो। बेहाय दुरुं थायो ना औ गराय थायो
मोनसे सामब्रा बिगुर बिगुरखौ मुरस मोसौनि ना मैसोनि बिदि बिगुर बाहायो आरो। ओमफ्राय बे बिगुरनि गेजेराव गुदुं मोनसे थायो।
औ जायखि जाया बिगुरजों बानायो खोमा बिसोरो अम माने जोंथ बेसेबां माने ओ नुबोआखै माने बानायनायखौ बाबो माने ओ औ लाम माइखौ नोजोर होयोब्ला जों नुनो मोनो आरो औ ओं आरो रिंखां होग्रा खुन्दुंबो थायो नङाबा बेफोर माने औ रिंनाय नङा नालाय दाम-दामब्ला औ बेफोरबायदि आरो सिउ ओ सिफुङाथ' औ सिफुङाथ गोबां गोनांथार बेबो मोनसे दामजु बर' फोरनि ओ जाय ओ माने औ
जोंनि बरफोरनि सिफुंनि गुदुङा गुदुंबा थायो
औ
आरो एसे गोलाव गोलाव साइस जायो आरो सिफुङा
औ औ आरो बेखौ आरो मा होनो औवा थेरेनिफ्राय बानायनाय जायोना औवा थेरे होननानै बुङो जे फिसा औवा थेरे बेनिफ्राय बानायनाय जायो आरो बेखौ सफ्लंनो थाखाय जोंनो ओ अरानो गुबै औ अरानो गु बै आ रो मोनसे लहा बा माबा मोनसे आगजु बेफोरबायदि औ बायदिजों माने गुदुं खालामनानै सफंनाय जायो आरो गुदुं खालामनो थाखाय।
बेनिफ्राय बेखौ गुदुंखौ साफा जां खालामनो थाखाय सिरिस जों हुनाय जायो आरो।
अ अ सिरिसजों हुनाय जायो।
फा स्लिम खालामनाय जायो।
औ।
दानि जुगावथ गावबा गाव म हर होनो थाखाय सोरबा गाब्बो बाहायो। सोरबा आरो उम प्लास्टिकनि बिदि दिरुं
औ औ औ लायो बेबायदि नुयो आरोना आथिखालाव औ औ गोदोथ बेफोरबायदि नङामोन खो खोमा ना?
ओ गोदोनि दिनावथ बेफोरखौ नुनाय जायाखैमोन। दानि जुगाव गावबा गावनि सान्नायजों बेफोरखौ बानायना लायो आरो। दाम-दामगिरिफोरा।
औ।
उम।
गोबां गोबां मोजां गोबां माने मेलौ हाबनाय ओ माहोनो गारां होनो हायो आरोना बेहाय।
ओ।
अ मेथाइनि मे थाइनि गारांबो होनो हायो बेहाय। दामनानै। आरो इसोरफोरखौ इसोर इसोरफोरखौ औ औ खामाबोथ जोंनि एकदमबारे मा होनो गुबैथार आरो। नांथारगौ माने बेबो गोनांथार मोनसे दामजु। जायखो जाय ओ जाय गैयाब्ला माने जोंना खालि खालि मोनगोन आरो बैस सागु मोसानायाव ओरैबायदि ओ।
खाम खामखौबो दानि जुगाव उम गोबां गिदिर-गिदिर दं बिफां जेनेबा अदाल दं फां खान्थाल दंफां, गामबारि दंफां, मान्दार अ बिफोरजों बा नायो आरो
औ बानायो औ,
गोदोथ' सिजौनिबो बानायो होननानै खोनादोंमोन।
औ, औ अदाल -अदाल होननाय जों माने सिगां गोदो बानायोमोन आरोना फ्रायानो ओ आथिखालाव माने गुबुन-गुबुन दंफांजों औ गुबुन-गुबुन दंफांजों बा बानायनाय
ओ बिनिफ्राय जेनेबा ओ खामनि दिरुङा दिरुङा जिदाइन जरा थायो। माने नुयो आरो जिदाइन जरा खानाय जिदाइन जरा थायो एनेफ्राय जेनेबा खामनि सामब्राखो बिुरखो जों बांसिन मैसो बा मोसौनि बिगुरजों बानायनाय
ओ औ-औ-औ
बेनिफ्राय बेयाव आरो मोनसे जेनेबा गेजेराव गोसोम दागो बोनो होनानै लायो आरो
औ-औ आरो औ बे खामनि- खामनि बिब- बिगुर जे होनो गोनां जायो बेफोरो ओ मा होनो गोद दोयो ओ बोरमा एब बा मैनि जानांगौ होननानै बुंसोगारोमोन आरोना
ओ, औ आथिखालावथ' दुरुंफोरजों जोंबो बानायो
औ बानायो आरो -आरो ओम मोनसे नोजोर होनो गोनां बाथ बाथ्राया बिनो। मोनसे फिसा मोनसे। जिंजाय फिसा मोनसे जिंजाय गेदेर थायो। जा जायखौ जोङो जोज। जोला होननानै बुङो आरो ना। जो जोला औ। ऐ।
खामाबो जेनेबा। ओ गावबा गावनि रिंनायनि। सोदोब दं आरो। जाय जाय दामो बिसोर ओम हमना। मोनो आरो। माने ओ बिजौआव दामबा गुबुन। गेजेराव दामबा गुबुन ओमफाय गेजेरथाराव दामब्ला गुब गुबुन बेबायदि गुबुन गुबुन। सोदोब ओंखारो आरो खामाबो।
औ औ। जो जोला थानायनि थाखायनो माने बेफोर रिंनाया आलदा- आलदा जायो आरो। ना ओ-ओ आगसिथिं जाय आगसि थिं जाय जो थानोसै ओमफ ओमफ्राय दिंजाय आगदाजों जाय जोला फानोसै।
औ।
बेनि रिंनायाबो आरो आलदा-आलदा जाबाय।
औ।
होम। नाथाय आथिखालावथ गोबां माने ओन्दै-ओन्दै गथफ्राबो। बेबायदिनो। दामनानै। ओ मोसाबोनो रोंदों। रंजाबोनो रोंदों बैसागुआव थौ बेफोरनो गाहायथार। जाबस्रिंफोरा ना जाबस्रिं। बेजों लोगोसे आरो औवानि थरखा फोराबो गोबांनो बैसागो मोसानायफ्राव नांथारगौ बेफोरखौ।
ओ बैसागो मोसानायाव गंगोनाबो लायो।
औ
गना ओनोफ्राय लायग्रिक। बेफोरखौबो बाहायो आरो। गोबाङानो बाहाया लायग्रिफोरखो। सोरबा सोरबा गुबुन। जाय जाय उम दामनो गोरों बेफोरो बाहायो आरो लाायग्रिकखौ लाइग्रिकखोबो औवानिनो।
अ आरो मोनसे जे औ मोनसा जे मोनसे जे आइजोफ्रा मोसाय खानायाव खरआव थुयो गंगोना होन बे औ बे। बेखौ बेखौ ओ औवा मा औवा मा औवानिफ्राय बानायनाय जायो बेखौ बुंनो हागोन नामा आब' आ
मा औवानिफ्राय बानायो आं बेखौ बांद्राय मिथिया दे।
अ माने बेखौ अ बेखौ माने जायखिजाया औवानिफ्रायबो बानायनानै लायो बायदि मोनो आरोना नाय
औ औ नुनायावथ बिदिनो नुयो
बिदिनोथ आरो मोसा मोसाग्राफोरनि थाखाय गोबां माने गोनांथिथार बेफोर दामनाय आगजुफोरा। ओ जाय औ गैयाब्लानो मोनसे गैयाब्लानो मोनसेनि थाखाय माने गोनांथिया औ बांसिन जाना थाहैयो आरो।
ओ जे बांसिन बेफोरफोरखो बादायलायनायफोराव बांसिन नोजोर होनाय जायो। जेराव जोङो मोसानो थांनायाव बादायलायो बेफोराव मोनसे गैयाबा मोनसे माने जों देरहानायाव एसे उसुबिदा जायो आरो।
औ औ औ बेनोथ'
औ
दे होमबालाय दिनैनि सावरायनायखौ आब बेखिनियावनो दोनथनोसै नोंथांजों सावरायनानै, जोबोद मोजां मोनबाय आं।
औ दे बिनानाव आंबो जोबोद मोजां मोनदों।
औ दे दे आब दे गोजोननाय थाबाय दे।
दे